ओ खोनादों नोंथां। रायलायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन औ हागोन।
दा जोङो बैसागोनि सोमोन्दैनो रायलायगोन। न'आव ओम दा मानसि बैसागोनिफ्रायनो लानोसै नोंथां।
जागोन नोंथां दे जागोन
उम
मानसि बैसागोनि सोमोनदै
ओम ओम उम
मानसि बैसागुखौ नोंथां बर'नि बैसागु फोरबोआव मानसि बैसागोखौ हाबफानाय मोनसे मानिथाव फोरबो बे नोंथां। बैसागो मानसि बैसागुखौ नोंथां बैसाग दाननि सेथि सानाव फालिनाय जायो नोंथां
ओं नोंथां
बे सानखालि जोङो सोरांबानो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां आफा बोराइबाथौ जोंनि देरसिध माबाखौ अबंलावरि आफा बोराइ बाथौखौ जोङो हनमान लायो बे टाइमाव जोङो सिखारनानै आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबो। जाहाथे जोंनि न'खर जोंनि उननि मोजां गाज्रि गासिबो मोजाङ मोजां सोलिलां थनो हायो बेफोरखौ लानानै इसोरनाव आर'ज गाबो आरो नोंथां। मानसि मानसि बैसागोखौ जोङो बैसाग दाननि जोबथासिमहालागै फालिनाय जायो नोंथां
ओं नोंथां
मानसि बैसागो आव जोङो अबंलावरि आफा बोर बाथौ नाव आर'ज गाबखांनायनि उनाव उन्दैफोरा गिदेरखौ सनमान लायो गिदेरफोरा उन्दैफोरखौ अननाय होयो आरो बिदिनो औ समान होलायलायनानै माबायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जे बयबो न'खर न'खर गावजों गाव ज' ज' गाजा गोमजायै खाम सिफुं खाम जथा दामनानै गावजों गाव बैसागु फोरबो रंजालायो नोंथां।
औं नोंथां
औ बेनिफ्राय नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायफिननो हागोन नामा? एसे आंनाव थालांनाय जादोंबा नोंथां
अ नोंथांना र नोंथां अ मानसि बैसागुखौ सेथि सानाव फालिनाय जायो नालाय नोंथां।
औ औ
उम रंजालि बैसागुआव ओ जुलि गोदानफोरा ओ फिसाइखौ लानानै बिमा बिफानि न'आव आलासि जाहैनाया जोंनि गोदो गोदायनि खान्थि नोंथां
औ औ औ
बो गावखौ गुबै बिजामादै महरै दिन्थिनाय जायो
औ औ
गामिनि बोराय बुरैफोरा बिब्दिनो न' न' गिदिंनानै बेदर खुंखाजों संनाय ओंख्रि बेजों जौ लोङो नोंथां
औ औ औ
बै खालिनि बेलासे समनिफ्रायनो खायसे खायसे मोसाग्लांबायो बोराय बुरै
औ
फोरा बुरै सेंग्रा सिख्ला गावबागाव हानजा हानजा। जालायनानै ज' ज' मागिलायो नोंथां।
औ औ औ
बेनि अखानायैनो सैमानि बैसागु नङा होनबा नोंथां ओं बैसागु बहर जोहोलाव सेंग्राफोर खाम सिफुं जथा
औ
थरखा आरो सिख्लाफोरा गंगोना ओ जाबस्रिं लानानै बैसागुनि बायदि मैया मेथाइ खननानै ज' ज' ओंखारो नोंथां।
औ औ औ नंगौ नोंथां औ
दिनो बर'फोरा सिगां मोसौनि बेनिफ्राय मानसिनि अमानि दाउनि आरो गुबुन दाउमा अमाफोरनि बेनिफ्राय बाय बाहागि खुरमाफोरजों नुजालायनाय ओ सानलायनाय हलायनाय बैसागो खुङो नोंथां।
औ औ औ
गुबुन गुबुन मुंनि महरै बैसागुखौ खुंनाय जायो सान नियाव बैसागु फोजोबनाय जायो नोंथां ओ रंजालि बैसागुआ जेबो सानाव बर' फोरा स्नि तिथि थामहिनबा गोखा गोखै गोबाब बायदि मैया रोखोमनि मैगं खांनानै संजायो। आं दा बैफोर मैगंफोरनि मुंखौ मख'नो लादों नोंथां।
औ फोरमायनो हागोन नोंथां
ओ केेरादापिनि बेखौ बुंबावो माथिगालदाब नोंथां। बेसर दाबा आरो बेखौ बेसर दाबाखौनो सोराबो बुंङो। गुबुन गुबुन बिगा ओ थाराय गाजलि रायदों बिजौ लाफा सायख' खारौ खान्दाय बिजौ आरो बेखौनो दिं दिंआबो बुंबावो नोंथां।
ओ आदसा
उम बुरि थखन सिब्रुथारा दौस्रेम।
औ नोंथां
ओ दिंखिया बेफोर मैगंनि गेजेरनिफ्राय रोखोम स्नि खांनानै संजानांगौ जाहैबाय नोंथां उम दा स्नि मैगं खौ मानो जायो नोंथां नंङा होनबा बिनि जाहोना जादों। बोसो सोराव एबा मायथायाइाव फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे ओम बेराम जाया बेनि थाखायनो बेैफोर मैगंखौ संना जायो नोंथां।
औ औ औ औ
लानानै बर'फोरा गुबुन गुबुन आखुयै बैसागु जानायखौ नुयो नोंथां।
औ जायगा लायै जायगा औ
उम जायगा लाना जायगा
ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे एनै फोरमायनो हागोन नामा? गामि गामि बेनि थाखाय से सोरनाबा बेलेग सोरनाबा बेलेग
अ र' आं उम आं हानायखौ फोरमायनि नोंथां।
जागोन नोंथां दे
दा बुंनो थाङोब्ला
औ
जायगानि मुंखौ मखथ'ला जेनेबा बबबाब बबेबा जिल्लाफ्राव दमासिनि बेलासिनिफ्रायनो साफ्रोमबो ओ बर'वा बाथौ आरो गुबुन मोदाइ दाव बावनायनि मुङै बाउनानै सिबियो नोंथां।
औ नोंथां।
ओ फोलेरनि थैना थांनायफोरनि मुङै गोथारै बाउवो
औ नोंथां।
खौ नागारनानै गोदान बोसोरखौ गाहामै मोननो हास्थायो नोंथां ओ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
गोजामखौ नागारनानै गोदान बोसोरखौ गाहामै मोननो हास्थायो उम ओ बेनि उनावनो गामिनि बोराइ बेन्थ' गासैबो दौरिनि न'आव ज' जायो। बेवहायनो जयै थांनाय बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ मोजाङै मो मोननो अबं लावरिनाव ओ आनान गसाइनियाव बोर बिना लायो। गोदान बोसोराव अननानै बिनानै ग्रोम ग्रोम रायजो मोनजानो थाखाय आर'ज गाबनाय जायो दौरिया ओज ओजोंहाय न'मा न'निफ्राय दरखं मोखांसिम ओ साद्रै बनानै बैसागु जाग्राफोरनो दान होनो थाखाय ओ दनसे माइरं ओ हाजासे रां खावरि
औ औ
दोनो ओ खाम सिफ फुं जथा, थरखा दामै मोसायै गेजेरनि सासे मानसिया बिखौ ग्रोब दिखांनानै लायो नोंथां। बिब्दिनो दसे मोसाग्लांनानै बाथौखौ खनबा गिदिंनानै
औ
हानायमानि न'नि मानसिफोरखौ बोर सारस्रिनानै होयो। बेनिफ्राय ओ दान होनायखौ नाजावो। नोंथां न'नि बिगोमायाबो हान्थु खेरायनानै बोर सारस्रिनायखौ नाजावो।
औ नोंथां।
बिगोमाया नाथाय गावनि आखाइजों दानखौ होआ नोंथां। ओ हानजानि सासेया बेखौ दैखांनानै लायनांगौ दौरिनि दान होनायनि उनावसो बोराइया बोराय सेंग्राया सेंग्रा सिख्लाया सिख्लानि हान्जा जानानै गामिनि न'खरफोरनिफ्राय ओ दान लायै लायै फैयो बिब्दिनो बैसागुवा ओ सानस्नि हालागै सोलियो नोंथां।
औ नोंथां औ नंगौ
बियो गुबुन गुबुन जायगायाव जायो आरो नोंथां दासिमबो बियो गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय नोंथां
औ जोंनि मोनसे आसार खान्थि जाहैबाय
ओम आसार खान्थि ओम ओ बैसा गु दानाव बबेबा बबेबा जायगायाव बरमानि थान फुजा खालामनाय नुयो जों
औ औ औ औ औ बेनिफ्राय नोंथां बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै जों सावराय बैसागु फोरबो लानानै बेनि उनाव जेनेबा बैसागु फोरबोआथ' जोंनि देरसिन फोरबोखा बेखौ दा आथिखालनि आरो गोदोनि बैसागु फोरबोदि सायाव नोंथाङा एसे फारागथि सोलायनाय नुदों नामा नोंथाङा
औ गोदो आरो दानि बैसागो नङा
औ औ औ
गोदो आरो दानि बैसागो होनोब्लाथ' सोलायनायखौ बिदिनो नुनो मोनो आथिखालाव मानो होनबा बांसिनानो नुनो मोनो गोदोनि बायदि रंजानायखौ नुनो मोना नोंथां आथिखालाव नुनो मोननायानो जादों ओ जेनेबा केसेटजों मोसानाय
औ औ औ
साउन्ड बक्स लानानै मोसानाय बिदिखौ आं नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ टाउन सहरनि रायजो जानाय संसार जानाया आथिखालनि गोदोनि ज आथि आथिखालजों एसे सोलायनाय दङ आरोना
सोलायनाय दं सोलायनाय दं गोदो जेरै खाम सिफुं सेरजा लानानै रंजायो बाजायोमोन दा आथिखालाव बेखौ एसे खमायनाय नुनो मोनो नोंथां
खम जालांनाय नुनो मोनदों ना नोंथां औ बेफोरनि सायाव जों ओ माबालांनो हायोबा बेफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां फालिलांबाय थानो हायोबा मा खालामनांगोन बेनि सोमोन्दै एसे बुंनांगोन नोंथाङा फंनैसो आरो
दसे सम बुंनो हागोन
औ दे बुंनो हागोन
नोंथां
औ नोथां
अ उननि उम आयदायाव सावरायनोसै नामा नोंथां उनाव सावरायनोसै दिनै एसेनि थाखाय दोनथ'बाय नोंथां गोजोनथों नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथां दे औ